हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां। माबोरै दं नोंथाङा?
दा मोजाङैनो दङ। औ नोंथाङालाय माबोरैथो दं?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां औ औ आं नोंखो फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय जानाय लोंनायनि बागै दसे सम राय्लायनो होननासो हरदोंमोन नोंथां।
औ औ औ रायजलायजागोन दे नोंथां।
औ बिनिनो जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंनिया गोबां जा ग्रा जाग्रा लोंग्रा बुस थुआ गोलैयो जेरै जोंना ओंखाम ओ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायदिसिना गोलैयो बेनि गेजेरावनो जोंना औ बेनि गेजेरावनो जोंना ओ बर'नि जानाय लोंनाय जेरै अनला खारै नारजि नारजि ओंख्रै बेफोर जोंना बर'नि जानाय लोंनायल' नङा बेफोरजों बेफोर जोंना बर' हारिमुनि मोनसे सिनाय थि। महरै बो लाजायो।
औ नोंगौ।
औ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन। नोंगौ ओ ओरैनोथ' अनला ओंख्रि होनोब्ला जोङो ओ बयबो जायो। ओमफाय अनला ओंख्रिखौ आंबो बिराद मोजां मोनो। जोङो बयनिख्रुइबो साबसिन होननानैबो आङो बुंजायो। बुंनो थाङोब्ला अनला ओंख्रैखौ सङो ओ नोंगौ मोजाङैनो जोङो रोंगौ बांसिनानो अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो होनोब्ला ओ जोङो गिबियावनो जोङो गोसो बायदि बिदि अनलाखौ जानो हागोन नोङो दाउजों जानो हागोन नाजों जानो हागोन। बेबायदिनो गोबां बेदरफोरजोंबो जानो हागोन। ओ ओमफ्राय बेयाव जोङो गिबियावनो जोङो ओ माइरंखौ सुना लाग्रोनांगोन। उम माइरंखौ सुना लाखांनाय नो उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै ओ इसे रुइहोनांगोन रुइहो खांनायनि उनावहाय जोङो उवाल बा गायेनफोराव जोङो ओ देनाय जायो। बा दानि जुगावथ' आरो जोङो ग्राइन्दाराव जोङो बांसिन उन्नाय जायो। ओ बे माइरं खौ बिनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रि संनो आखायाव लायोब्ला जोङो मोजाङैनो दैफोरखौ ओ फुदुंनानै बा मोजाङै गोदौ होनांगौ। गोन गोदौ होनायनि उनावहाय जोंनि जा उनना लानाय माइरं जोङो बेखौ मोजाङै फ्रि फ्रि सारनानै ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। बेयावहाय आरो जोङो खारैबो होदेरनाय जायो ओमफ्राय बेवहाय नोङो ओ फानलौ संख्रि मस्ला मस्लि नोंनि गोसो बायदि नोङो जा मस्ला जायो जा मस्ला होयो नोंनि गोसो बायदि बेयाव। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेवाय ओ बेदरजों जानोब्ला बेदरखौबो होनो हागोन जोङो जेब्ला अनलाया ओ नोङो अनलायाव जेब्ला नोङो उन गुन्दै सारनानै होगोन बा होगोन अब्ला बे समाव नोङो मोजाङैनो एरना होबाय थानांगोन। जाहाथे बे ओ जेबो गथा खायालासे जाहाथे मोजाङैनो मिसमिस ओ ओंख्रैया मोजां जायो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोङो बेदरफोरखौबो मोस बेदरखौबो गोसोबायदि होनो हाग गोन आरो माजों जानो बेखौबो नोङो जानो हागोन आरो। आरो अनला ओंख्रैजों ओ जोङो उम गोबां उम गोखै गिलाबो जों जानो हायो। जेरै ओ थायसुर बिबार बेदिनो थाइगिर बेबायद दिनो ओ बायगन बेफोरजोंबो जोङो जानो हायो। ओमफ्राय आरो गोखानिबो गोखाफोरनि बागै ओ थाङोब्ला जोङो मैदुफुल बिबार बिफोरजोंबो जोङो जानो हायो नोंथां। ओमफ्राय बेबायदिनो ओ नारजि अमा होनोब्ला जोङो नारजि अमाखौबोथ' जोङो गिबियावनो जोङो ओ फाथो फाथो मो ओ लाग्रोनांगोन। फाथोखौ लानायनि उनावहाय जोङो जेब्ला फाथोनि बिलाइखौ जोङो मोनगोन अब्ला जोङो बि बिलाइखौ जोङो मोजाङैनो फोरानना लाग्रोनांगोन। फोरानना लानाय न ब्ला बियो जानो हानाय ओ गोरान जागोन अब्ला जों बिखौ मोजाङैनो ओ सोमहाबनानै आरिनानै जा बिनि गोखा इखौ एसे एसे सेबगारनानैबो गारनो हागोन। आरो जोङो बेखौ ओ मोजाङै ओ खारदै खारैजों ज जोङो बेखौ ओ रुग्रोनानै बा मोनजासिम जोङो बेखौ ओ संनाय जायो जेब्ला नोङो ओ संगोन अब्ला बेखौ मोजाङैनो गोबावै संनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै रुइजासिम जोङो बे ओ संनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो अमाखौ बांसिनानो जोङो नारजि ओंख्रिजों जायो बांसिनानो मेजेम मेजेम ओ जोङो लानानै बे नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो। ओ बेहायबो जों नोङो गोसोबायदि मस्लाफोर खौबो होनो हागोन ओमफ्राय बे नारजि ओंख्रियाव नोङो अमा बेदरजोंल' जाजाया नोङो नाफोरजोंबो जाजायो दाउ बेदरफोरजोंबो जाजायो थिग बेबायदिनो आलुफोरजोंबो जाजायो गथा गथा आलुफोरखौ हानानै थिग बेबायदिनो नारजि नोङो गोसोबायदि लावै बो जानो हागोन गथायैबो जानो हागोन नोङो बेबायदिनो गोसोबायदि नोङो माखौ जानो मोजां मोनो नोङो बेबायदि संनानै जानो हायो आरो ओमफ्राय ओ आंबो नोंथांनाव एसे सोंहरनो नागिरदों नों थाङा सबायजों साम' जानो मोजां मोनो नामा? आरो नोङो नोंथाङा जुदि जानो मोजा जां मोनोब्ला आंनो नोंथाङा एसे साम'जों सबाय संनायनि ओ आदब खायदाखौ एसे खोन्थाहरोब्ला मोजां मोन
औ नंगौ नोंथां ओ गिबियावनो जोङो सबायजों साम'जों सङोब्ला
औ
बेखौ जोङो साम'खौ ओ बाजारफोरनिफा बायना लाबो खायसेया आरो खायसेया दैमा फुख्रि बायदिसिना ओ निफ्राय खनना लाबो बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेखौ जोङो बेनि बिजानु एबा बे साम'आ जा दानाय बेखौ जों खिगारनो ओ बेखौ जोङो हरसे सोमनानै दोननाय जायो दैयावहाय
औ नोंगौ
बेनिफ्राय जोङो न अखानायै बेखौ दिहुननानै जोङो सामुखौ ओ गिबियावनो मोजाङै सुग्रोना लानानै बेनि उनावहाय जोङो बेनि खुगा एबा ओ दाबु बेखौ जोङो ओ एरख'ना लानाय जायो।
औ नोंगौ
औ बेनिफ्राय जोङो सामुखौ ओ उननि उननि बाहागोखौ जोङो ससे ससे दानसना गारनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना सामु खौ सोबनानैसो जायो नालाय बेनिफ्राय बेनि थाख नो जोंना उननि बाहागोखौ गबोनो थाखाय ओ ससे ससे दान्स सना लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो औ सबायखौ जोङो हुख्रेमना लानाय जायो बेनिफ्राय सबाइखौ मो मोजां सुखांनानै जोङो उम दसे सम खायसे खायसेया दानाथ' जोंना कुकार कुकारसो बाहायो नालाय कुकाराव रुनानै लानो नाय जायो बेनिफ्राय जोङो औ बेनिफ्राय जोङो साम'खौ ओ मोजाङै एवफ्रामना लायो मोननाय बायदि सिङाव मोनहैनाय बायदि आरो मस या हाबनाय बायदि नांगौ रोखोमनि मस्ला मस्लिखौबो होनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो उनावहाय उम रुनानै दोननाय स सबायखौहाय जोङो बे साम'आव लुनानै लुसननानै होदेरनाय जायो
औ
ओमफ्राय जोङो दसे सम ओ मोजाङै अरसुनानै गोदौहोनानै बे। बे स साम' आरो। स'बायाव जोङो एसे नांगौ जखानि खारदैखौ जोङो ओ होना लानाय। जायो बेनिफ्राय जोङो ओ। अरखौ सुनानै गोदौ होनोनानै ओमफाय जोङो उनावहाय ओ मोननोसै मोननोसै समाव जोङो बारिनि गंगार थुनदिया एबा ओ जोंना गोबां रोखोमनि बिदि बिलाइदों नालाय। जेरै हाइजें बिलाइ बेफोरखौ जोङो। मोदोमनायनि थाखाय आरो एसे गोथाव जाखा। थांनायनि थाखाय होना लायो बेनिफ्रायनो जोंना। ओ दरसे सम गोदौखांनायनि उनाव जोंना खांनानै बेखौनो जोंना सबायजों साम'जों जानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ। बिदिनो जोंना सबायजों साम'खौ दाना जोंनि बर' न'खरावल' जानाय जाया गोब। गोबां न'खरावनो ओ गुबुन गुबुन। हारियाबो जायो आरो। बेजों लोगोसे जोंना दानिया। सबाय साम'खौ। जोंना हटेलफोरावबो। मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंखौ।
औ। नोंथाङा। ओ इदिनो। बर'नि अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनोना मैगं गोथां बिदिनो दा जेनेबा बतल। जिंखा बायदिसिना रोखोमनि। मैगं ओंखारदों बेफोरखौ मोजां मोनो एसे। आरो मानो मोजां मोनो बेखौसो सुंद'यै फोरमायना होलांदों।
औ-औ-औ हागोन नोंथां ओ आंथ' गोबां मैगंनि गेजेराव आङो गोबां मैगंबो जाबोबाय ओ बिनि उनावहाय आङो बां सिन जायो होनोब्ला आङो बांसिन मोजां मोननाय होनोब्ला खुमब्राजों आङो अमा बेदरखौ आं बांसिन गोथाव मोननाय जायो। ओ नाथाय आङो खाय बांसिनफोरा हांसोजों खुमब्राखौ गोथाव बांसिन मोननाय जायो। खिन्थु आं आलदा आङो बारा एसे बां गोथाव मोना खुम्ब्राखौ आङो बांसि न अमाजोंसो बांसिन गोथाव मोननाय जायो। बेनिखायनो आङो सानो ओ आंनि साबसिन ओंख्रियानो जाहैबाय खुमब्राजों अमा। ओमफ्राय नोंथांनो आङो बे खुम्ब्राजों अमाखौ आङो आंनि इसे संनाय आदबखौ आङो माने नोंथांनो आं इसे खोन्थाहरनो आखायाव लादों नोंथां।
औ खोन्थाजागोन नोंथां।
खुमब्रा अमा होनोब्लाथ' अ जोङो गिबियावनो अमा नांग्रोगोन। ओ बिनि उनावहाय जोङो अमाखौ मोजाङैनो ओ मोजाङै एवफ्रामना लानांगोन। बेहाय जोङो मोदोमबो मेजेमबो जोङो ओ होनानै जोङो संनो हागोन। बेहाय जोङो ओ जेरै नारजै ओंख ख्रियाव जोङो जेरै मेजेमखौ बांसिन होनाय जायो बेबायदि नङा। बेहाय गोसो बायदि होनाय जायो। मोदोमबो होजागोन नोङो मेजेमजोंबो मोजाङै संनो हागोन। बेहाय माने बिबाङा माने नै समान समान ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला अमा बेदरखौ जोङो एवगोन जेब्ला एवफ्रामगोन बे जोङो मोजाङैनो बेयाव ओरैनो फानलु संख्रि होनाबो एवनानै लाग्रोनो हागोन आरो बेनि उनावहाय नोङो फानलु संख्रि होनानै एवग्रोआ लासिनो ओ नोङो हालदै संख्रि होनानैनो एवफ्रामनानैबो लाग्रोनो हागोन आरो। ओमफ्राय उनावहाय नोङो खुमब्रा खुमब्राखौबो नोङो गोसो बायदि हानागोन फिसायै जानो ओ मिजि मिजि हानानै जानो ना गिदिर गिदिर हानानै जानो ओ बांसिन गोसो बायदियै नोंसोर जानो हागोन। आङो बांसिन गिदिर गिदिर हानानैसो आङो बांसिन जानो मोजां मोनो। जेब्ला आं गिदिर गिदिर हानानै बांसिन संनाय जायो खुमब्रा ओं बेजों अमा बेदरखौ ओमफ्राय जेब्ला खुमब्राखौ मोजाङै ओ एवनानै लायो जेब्ला बिनि एसे जा दै ओंखारो बेखौ एसे फोरानग्रोजोब बो आरो बिनि सायाव खुमब्रानि ओम जा गिदिर गिदिर हानाय बेखौ एसे रुइहैनाय जायो जेराव गावनि दैयानो गोबां ओंखारनाय खायो जे जायनि जाउनाव बे ओंखारनाय दैजोंनो ओ बांसिन फ्राय ओरैनो बाजि ओ सो बिबांनि माने बेखौ फोमोनखानाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जेब्ला बिनि दैया रांगोन अब्ला अमा बेदरखौ होनानै जोङो आरो खेबसेबाव मोनजाजासिम ओ थाखाय जोङो माने दै होनाय जायो दैखौबो नोङो जेरै रां सुनायनि दोननायनि गोसोबायदि नोङो ओ जेनेबा होनानै नोङो गोसो बायदि दैखौ होन हागोन ओ रोसि बुरजा जानोबा नोङो गोबां दैखौ दोननांगोन ओमफ्राय नोङो जुदि रोसिखौ खम जानोब्ला नोङो रोसिखौ मोजाङैनो फेसेन नांगोन आरो ओमफ्राय बेहाय गोबां बिबांनि जोङो मस्ला मस्लि सामब्राम गोजा गुफुर जोङो गासैखौबो होनो हायो। ओमफ्राय बेहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला मोदोमनाय जेरै दा दैज्लां बोथोराव मोननाय बेबायदिनो गुंगार दुुनदिया होमबा बिदिनो हायजें बिलाइ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेयाव होफादेरनो हायो जायनि जाव जों मोदोमि बिबांखौ जों बांसिन मोनो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो बांसिन बि मोजां मोनो जेब्ला ओंख्रिया मोननानै गुदुं गुदुङैनो आङो बांसिन जानो मोजां मोनो। खिन्थु आङो ओंखामखौ गुसु नांगोन खिन्थु ओंख्रिया गुदुं जानांगोन बिनि उन उनावहाय आङो जेब्ला गैया गुदुं गुदुङैनो जायो ओंखामा गुसु जायो अब्लानो जानो थाखाय बिराद मोजां मोनो आरो बिनि सायाव अमा बेदर खौ आं दाजों अमाफोरखौ आङो बिनो आंनि बयनिख्रुइबो गोथावसिन होननानै आङो साननानै लायो आरो आंनि थाखाय।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंना समाबो जाबायमोन? दिनैनि सावरायनायखौ बि
औ औ।